हेल' खुलुमबाय नोथां। अ।
औ उम बा। औ दंथ'यो आं ओरैनो जिरायनानै नोंथाङाबो दङब्ला बेफोरबायदिनो जिरायनानै।
औ बेबायदिनो जिरायना दं। खबर मोजां बा नोंथां?
अ मोजांथ' दासान्दि औ
ओ जों दिनै दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानलायबाय नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
बेनो जाबाय फिथाइ सामथाइ आरो ना
औ फिथाइ सामथाइ
दा फिथाइ सामथायाइ बुङोब्ला जोंथ' जोंनि बे बुहुमावथ' फिथाइ सामथाइनि माने बिबाङा जोबनो थाङा नङा होनबा? बेबायदिनो हमनानैला जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय हिसाबै थाइजौ खान्थाल ओ लिसु बेफोरबायदि आरोना उम
ओ दाथ' बोथोरा ओ मा होनो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर हिसाबैथ' जोंहा थाइजौ, खान्थाल लेसु बेफोरबायदि फिथाइफोरा थायो आरो ना दैज्लां बोथोराव दा थायो दाथ' थाइबायबो मोनबायबो ओ गोबाङानो मोनबायबो गोबाङानो थायबायबो ओमफ्राय दाथ' जोबहोलांबायानो माने
औ एसे एसे ओं
खान्थाल थाइजौनि बोथोरा थांनो हम लायसिगोनानो आरो थांसिगोनानो दाथ' औ दाथ' मोनजोब्बायबो जाबायबो गोबाङानो थाइजौ, खान्थाल थाइजौआथ' जोबफ्रामबायानो हमनानै ला नंगौ नंगौ ओ ओ ओ
ओ बेबादिथ' जोंनि बे फिथाइ सामथाइ बुंनो होननानै बुङोब्ला जेरै जोंनि बे दैज्लां बोथोरनि ओ खान्थाल, थाइजौ बेबायादि फिथाइ फिथाइफोराथ' एसे बिनो जों फोमोननानै जाजायो आरो जों गोथाङैबो जानाय जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ बुं होननानै बुङोब्लाथ' थाइजौ खान्थाल' नङा जोबोद जोंनि न'आव थाबाय थानाय बे थालिर फिथाइ नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ
फिथाइ सामथायावनो गोलैनाय जायो। जोङो थालिरफोरखौबो जोङो खायफा थालिरखौ जों मैगंबो जा जायो ओमफ्राय जोङो गोमोन फोमोननानै जानो हायो आरो ना थाइजौफोरखौ अ माने ओ थालिरफोरखौ
औ औ नाथाय उम थालिर गोबां जादनि थालिर थायो जेरै हायथा थालिर
औ
औ हायथा थालिर ओ मैगं जानाय थालिर बेफोरबायदि
उम
गोबां थायो आरो ओ
ओ बेबाददिनोथ' जोंनि नैबे नालेंखर फिथाइ ओ बेफोरबोथ' मोजां मोजां फिथाइ जाहैबाय। जों दा नालेंखर फिथाइफोरखौबो नालेंखर फिथाइावबो दै थायो नङा होमबा जोङो बे नालेंखर थायनि दैखौबो लोंनो हायो आरो बे नालेंखर फि थायखौबो जानाय जायो आरो जोंनि बे दैज्लां बोथोर हिसाबैथ' बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरा जाबाय थाइजौ खान्थाल लेसु बेफोरबायदियाथ' जाबाय आरो जोङो हमनानै ला जोङो जों गोजां बोथोर हिसाबै गोजां बोथोर समाव जोङो ओ बैग्रिफोरखौ मोननाय जायो
औ नंगौ नंगौ
थ' जोङो गोमोन फोमोननानै जाबा मोजाङै मोनजायो नङा होमबा
औनंग नंगौ
औ औ
ओह ब्रैथि फिथाइाथ' गाहाय जोंहा माबा गोजां बोथोराव थायो नालाय
औ
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर दा थाया माने दैज्लां बोरो राव ओ माबा गोजां बोथोराव थायो आरो ना
औ
बैग्रि फिथाया गोजां बोथोराव थायो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां फिओ गोबां फिथाइफोर दङ दैज्लां बोथोरावबो थायग्रा माने
अराय मास थाइग्राबो फिथाइ दं आरो बेफोरबायदि
औ औ औ बे अराय मास फोरानो जाहैबाय थालिर ओ बेफोरनो जायो आरो
बेनोथ' गोबां फिथाइफोर दङ जोंहा जेरै लेथु फिथाइ
औ
ओ फारसेथिं दङ जोंहा ओ मा होनो बेखौ फैमाल प्लाम बेखौ ओ खालामबो होनो फैमालबो होनो बेफोरबायदि जेराव जा बुङो
उम
बेनि उनावहाय जोंहा दङ जाम फिथाइ गोबां फिथाइ बेफोरबायदि दङ जोंहा ओ गोबां फिथाइ दङ ओं दंनो थालिर थालिर फिथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा थालिर फिथाइनि मोनसे थालिर बिफांनि बागान खालामनानै थालिर फिथाइखौ जोंहा थाइहोनानै फानहरो बेनिफ फ्राय गोबां रां माने खामायनो हायो आरोना
औ
थालिर फिथाइ आरो बेफोरबायदिनो गोबां दानाथ' बैग्रि फिथाइफोरखौबो जोंहा बागान खालामनाय नुनो मोनो माने बैग्रि बागान बेफोरबायदिहाय गोबां माने फिथाइ सामथायाइनिबो जोंहा बागान खालामनाय नुयो नुनो मोनो दानिया ओ जोंहाथ' गाहायै
न'खरफोरावहाय गाहायै जों नुनो मोनो थालिर फिथाइ थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ लिसु फिथाइ आरो बैग्रि फिथाइ बेफोरखौथ' जोंहा न'आवनो थाखायो नङा होनबा जोंहा न' न'आवनो गायो गायनानै लायो आमफाय
दाथ' मा ने मा बुंगोन बेखौ ओ जोङो हमनानै ला जों मोनसे फिथाइनि जों बागान बानायोब्ला जोङो माने बेफोर फिथाइफोरखौ मोजाङै मोजां थायहोनानै फाननानै जोबोर रांबो खामायनो हायो।
औ नोंगौ नोंगौ।
न'आवबो जानो थाखायबोथ' जाखाबाय बेनो
औ औ नोंगौ
फिथाइ सामथाइ होनना बुङोब्ला जोङो गोबां फिथाइखौनो बेबादि ओ माने बागान बानायनानै बुरजाय फाननो हायो जेरै थालिर बिबांफोराथ' मोजां जायो बागान बानायनो थाखाय मानो होनोब्ला थालिर फिफांआथ' बोसोरै थायखायो नालाय आरो जोंनिया बेफोरजो थाबाय बैग्रि फि थाइ बेफोरखौ आरो उ लिसु बेफोरखौबो बानाय जायो गोसोबा बेफोरबायदिनो जोङो बेबायदि बागान बानायनानै ओ फिथाइफोरनि बिबांखौ खालामोब्ला गुबुन ओ बायनानै मोनजायो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ नोंगौ। ओ जोंहाथ' गोबां बेफोरबायदिनो माने फिथाइफोरखौ गायो बिफां गायो फिथाइनि बिफां गायो बेवहाय दानाथ' जों गोबां माने मुलि मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोना आरो ना
औ औ औ।
फिथाइफोरावहाय जोंहा मा होनो एम्फौ एनला बेफोरो जाहाथे खहा खालामनो हाया फिथाइफोरावहाय खहा खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय गोबां मुलिफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
ओ जोंहाथ' थालिर बिफांफोरावहाय बेफोरबायदिहाय मुलि बाहायनायखौ नुनो मोना नाथाय बैग्रि आरो गुबुन गुबुन फिथाइफोरावहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै आफेल आंगुर बेफोरबोथ' बेफोरनिबोथ' गोबां बागान दङ बेफोरावहाय जों नुनो मोनो आरो आरो दासान्दिथ' जोंहा मा होनो बेखौ ड्रागन ड्रागन फिथाइ बेखौबो गोबां गायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा गोबां जाहांबाय माने आगोल बेफोरबायदि नुनो मोनामोन नाथाय जों दाना गामि ओनसोलावबो बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनग्रा जाबाय आरो दासान्दि गोबां नुनो मोनग्रा जाबाय जेराव गोबां रां आरजिनो हायो बेखौ गायनानै माने नखरनि थाखाय मोजां रां आरजिनो हायो
गाव सोलिनो थाखाय जोंहाथ' थालिर बिफां होननानै बुङोब्लाथ' जों थालिर बिफांखौ मोनसेबो माने गारजाथावना माने बिब्दि गैयानो थालिर बिफांआवहाय जोङो थालिर बिफांनि मा जायो थालिरखौथ' जाखाबाय खौथ' जाखाबाय बेनि उनावहाय जोङो बिबारखौबो जायो फारसेथिं थालिर बिफांनिफ्रायबो जोङो थालिर बिफांखौ दाननानै बेखौ फोराननानै खावनानै बेखौ खारदै बानायना हायो
खारदै बानायनाय जायो औ
औ औ गासिखौबो खारदै बानायनाय जायो जोंहा ओ फारसेथिं न'खरफोरावहाय जोंहा नारें फिथाइ थायो नारें बिफां नारें बिफोराव औ औ नारें बि आंबोथ' जोंहा दैज्लां माने गोजां बोथोर गोजां बोथोरावहाय थायो आरोना नारें फिथाइया दैज्लां बोथोराव गोजां बोथोरावहाय थायो दा माने थाइनो बांद्राय सम गैलिया थायसिगोन माने आसिन खाति दानाव बांसिनहाय जों थायनायखौ नुनो मोनो आरो ना आसिन खाथि दानावहाय थायनायखौ नुनो मोन नारें फिथाइखौ
बेबादिनोथ' जोंहाथ' नै न'आव थाबाय थानाय मोनसे फिथाइखौथ' जों बावहरखोन लांबाय माने ओ आनारस नङा होमबा रैमालि होनो जायखौ जों बेफोर ओ' बेखौबो जोङो फोमोननानै जानाय जायो फोमोननानै जानाय जायो माने न'आवनो बे बिफाङा गाहाय गाहाय जायो नालाय बेफोरखौबो नोङो ओ माने बागान बानायनाय फानजायो बेफोरखौ माने बानायजायो आरोना बागान बेफोर फिसा फिसा फिथाइ नालाय माने जेरै गायनोबो मोजां जायो बारा खस्थ'बो जाया बेखायनो आनारस फिथाइफोरखौबो गायनो हायो बेबायदिनो बागान बानायनो हायो आ'ह बेबायदिनो जों आनारस फिथाइखौबो नै दाबायदि समावनो जानाय जायोमोन खमालै न'?
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ दााबायदि टाइमावनो औ औ नंगौ नंगौ आनारस फिथाइयाबो जोंहा गोदैबो थायो एसे दैसुसु बेफोरबायदि थायो आरो ना आरो बि बिरजत फिसाजाद बेफोरबायदि गोबां जतनि दङ आनारसफोराबो
आरो जों दाबायदि औ दाबायदि जों गरम बोथोरावथ' आरो नै जेखौ जों थरमुस होननानै बुंनाय खौबोथ' जानानै जोबोर ओ माने देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो आरो ना?
औ औ नंगौ नंगौ उ गरमाव बेहाय जोंहा एसे देहाखौ थान्दा मोनो थाजिम जायो देहाया रौ नंगौ नंगौ।
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जोंनिया बे जाथ'सिगोन बायदि ना?
औ औ।
उम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दान्दिसे सम रायज्लायनायनि थाखाय औ दे।